ह
औ खोनादोंना नोंथा? औ दा गोजोन सानजौफु नोंथां।
गोजोन सानजौखौ नोंथांनिसिमबो। नोंथाङा ओरैनो मानि सोमोन्दै रायजलायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां?
अह नोंथां कलाथ' नोंथां खालामदोंमोन होमबाबो आं नोंथां फोरमायनोसै। जोङो सोलोंथाइनि सायाव रायज्लायनो हायो नोंथां। जेनेबा सोलोंथाइया माबोरै समाजखौ जौगाहोयो।
औ औ औ रायलायनो हायो नोंथां।
औ दा जेन'बा आं फोरमायगोन ना नों फोरमायगोन नोंथां? दायो नोंथां नोंथांनाव फोरोंनोायो ज नङाों औ नोंथां। दा जोंहा नोंथां सोलोंथाइ होनब्लाथ' जों मिथिखायो जेन'बा सोलोंथाइया जोंनि बे बुहुमाव जोंनाव थांना थानाय होनाय थांना थानायाव मोनसे ओरैबायदि खामानि मावो जे नोंथांखौ सासे गोजौ मानसि खालामनायाव ओरैबायदि हेफाजाब होयो आरो दा जोंनि थाखाय बियो जोंनि जिउनि मोनसे
औ बिदिनो
गारनो हाथावै मोनसे जोंनि सोलोंथाइया आगजु बेनिखायनो जों बेखौ ओ आथिखालाव बयबो नारा नाथा नाजालायगासिनो दङ सोलोंथाइ लानानै दा सोलोंथाइया जोंनि समाजाव गोबां रोखोमाव सोलायनायखौ लाबोबाय दा सोलोंथयाबो जोंनि गेजेराव ओरैबायदि सोलायबाय आं दा सोलोंथाइ सो सोलोंनायखौ नोंथांनि सिगाव फोरमायसै नोंथाङा बे सोंथया जों जोंनि समाजाव माबायदि सोलाय होदों नोंथाङा बेखौ फोरमायदो आरो दा जोंनि सोलोंथाइया गोदोनिफ्राय लानानै दासिमाव ओरैबायदि सोलायबाय जे गोदोनि दिनाव मामोन गोदोनि दिनाव खालिबो जोंनि सोलोंथाइया ओ मा होनो जेन'बा जो गोदोथ' बारा फरायसालिबो गैयामोन बारा फोर रोंगिरिबो गैयामोन जा सासे सानै फोरोंगिरि दंमोन ओ बेखौबो फरायसाफोरा बिथांनिमोननि न'आवसो थांनानै ओ सोलोंथाइखौ लाहैनांगौ जायोमोन आरो दा बे बे सोलोंथाइ बे थासारियाव जोङो सोलोंथाइखौ ओ गुरुुखुल नाम होननानै नाम होदोंमोन आरो बेयाव गुरूवा गुरु आरो सिसु बेखौ फोरमायो दा फोरोंगिरिखौ गुरु होनोमोन उम आरो फरायसाखौ सिसु दा बिदिनो उम गोदोनि दिनावथ' बे थांबाय नाथाय ओ आथिखालनि दिनाव ओरैबायदि जाबाय बे समाव मामोन गोदोनि दिनाव ओ जोंना बेयाव जे बो लिरनाय बा ओ बर्डआव लिरनाय बा स्लेटाव लिरनाय बा खाथायाव लिरनाय बिदि गैयामोन आरो खाथाया दंमोन दंफां बिगुर बेफोराव जोङो ओ बे खालिफोरबो गैयामोन ओ बे खालिबो गैया खालिबो माजोंमोन बे समाव माजों लिरो जेन'बा रंफोरजोंनो लिरला बायोमोन आरो जेनेबा ओ मिथिंगायाव मोननाय माखासे रंफोरजोंनो दा बे समाव सोलोंथाइया खालिबो जोंना बांसिन माजों जायोमोन ओ खुगाजों खुगा जायोमोन आरो ना खौमन सोलोंनाय होनोमोन जायखौ ओ जायखौ खौमोन होनो बे खौमोन जोङो इंग्राजियाव बेखौ अरेल होनो जायखौ होनो खौमोन सोलोंनाय बिदि जायोमोन आरो बे खौमोन सोलोंनायाव मा खालिबो जोङो खुगाजों खुगा फोरमायलायगोन ल' आरो जों बेयाव जेबो लिरनानै होनाय गैया आरो ना दा खुगाजों खुगा सोलोंनायावनो बिदि जेन'बा गुरुवआ जोंनो बोसोन होगोन बा ओ फोरों ओ माबाया ओ सिसुफ्रा जेन'बा मोजाङै सोलोंना लागोन बेबायदिमोन आरो दा बेनिखायनो गोदोनि दिनाव फरायसालि बिदि ओ फोरोंगिरि खम मोनखाय जेन'बा सोलोंथाइखौबो जोबोद गोसो गोरबो होनानै सोलोङोमोन आरो बिथांमोना गियान खौ मोजाङैनो आरजियोमोन दा बिनि उनाव जोंनाव दा फैबाय जोंनाव गोबां रोखोमनि फरायसालि फैबाय उम दा जोङो बेयाव गोबां रोखोमनि फरायसालि नुनो मोनसै जेराव ओ गामियारि ओनसोलाव जोङो सरकारि फरायसालिखौ जों नुनो मोनो आरो टाउन ओनसोलाव बांसिन जोङो माखौ नुनो मोनो बेसरकारि ओ बे फरायसालिखौ जों नुनो मोनो आरो दा बेनि गेजेरावबो गोबां रोखोमनि मोनसे फारागथि दङ' ओ जोंनाव सरखारि आरो बे सर कारिनि गेजेराव सोलोंथाइ होनोब्ला जोङो ओ सरकाराव सरकारि फरायसालिया जाबाय सरकारजोंनो गनायथि जानाय बा ओ सरकार रा बानायनानै होनाय मोनसे फरायसालि बेवहाय जोंहा फरायसाफोरा रां रुफा थाइसेबो गारनाङा ओ मानो होनना बुङोब्ला सरकारानो गासिखौबो होखाजोबो बेयाव गथ'फोरा ओ गथ'फोर दा बेयाव मा मोनो जाग्राबो मोनो ओ बेयाव बेग मोनो लेखा मोनो ओ जोङो स्कुलाव गानलांनो इउनिफर्म मोनो दा बुंनो थाङोब्ला फारफ्रोमथिंबो जोंहा माबा बिना फैसानि जोब आरो नाथाय बे सरखारि फरायसालियाव मा जायो जोङो मुं थिसन्नायनिफ्राय लानानै लेखासिम ओ जोङो फैसा होनांगौ जायो आरो बेल' नङा जोंहा गथ'नि नामाव दान मोनफ्रोमबो उम दान मोनफ्रोमबो जोङो मोनसे फैसा होबाय थानांगौ आरो मानो होनना बुङोब्ला बे स बेयाव सरकारा फोरोंगिरिफोरनो फैसा होआ। मानो होनना बुंब्ला बे सरकारा बे स्कुला बे फरायसालिया सासे सुबुंनि दिङावसो सोलियो जायनि थाखाय बेयाव ओ बे सुबुङा गथ'फोरनिफ्राय फैसा लानानै बे फैसाखौ ओ फोरोंगिरिफोरनो बा फोरोंगिरिफोरनो ओ दानसेयाव दरमाहा हिसाब बुजायनांगौ आरो दा आग्लायनाय फैसाखौ बिथाङा गावनि उम मा होनो गावनियाव बे ओ आग्लायनायखौ मा खालामो गाव पकेटाव लायो आरो बिदिनो फरायसालिनि मोजांनि थाखाय खामानि मावो आरो। दा बेनो जोंनि गेजेराव आथिखालाव आरो गोदो मोबायदि सोलिलांदों नाथाय सोलोंथाइया ओ मोननैयावबो जों एखेखौनो मोनो मानो होनना बुङोब्ला ओ सोलोंथाइखौथ' जोङो मानो लायो जेन'बा आथिख खालाव बांसिन सोलोंथाइ लानो होनोब्ला जोङो लेखा फरायनायखौनो बुजियो दा जोंनाव सरखारि साख्रि मोननो थाखाय जोङो मोजां रोखोमनि लेखा फरायनाय मोजां रोखोमनि गियान बेखौ नांथारगौ नङाब्ला जोंनाव बे सुबुं अनजिमा बांनायाव गावजों गाव नारा नाथा नार जालायनायाव जोङो मोनगोनखौ आसा गैखाया। दा बिदिनो ओ बा आरो बे सोलोंथाइया जोंनि समाजावबो गोबां सोलायनायखौ लाबोयो। दा आं नोंथांनाव बे स सोलोंथाइया जोंनि समाजाव मा सोलायनाय लाबोदों बेखौ आं नोंथांफाय मिथिनो लुबैयो नोंथां दा नोंथाङा आंनो बेखौ ओ एसे गुवारै फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
औ नोंथां हागोन ओ नोंथाङा जेनेबा गोदोहाय मा माबोरै सोलोङोेमोन एबा सोलोंथाइ लायोमोन बेनि सोमोन्दै खोन्थानानै होनायनि थाखाय मो-गोजोननाय थाबाय आरो आङो नोंथां बेनिखौनो फोरमायनो सानदों जे सोलोंथाइया जोंनि समाजाव दा गोबां सोलायनाय लाबोनायखौ जोङो मिथिखायो सोलों थाइया जे जोंनि दानि मुगायाव माबायदि गोनांथि जानानै फैदों होननानै जों मिथियोना नोंथां। जेनेबा जों सोलोंथाइया जोंनि समाजाव गोबां सोलायनाय लाबोदों जेरैहाय जों बुंनो हागोन मा होनो दानि मुगायाव जोङो जोङो मा होनो आ जोंनि न'नि फाय ओ ओंखारजेननानै एबा जोंनि सानफ्रामबोनि जिउआव जोङो जों बाहायनाय मा खासे जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै जोंनि मा होनो गाननाय जोमनाय आरो मा होनो ओ जोंनि हान्था मेलासिम लानानै मा होनदों बेयो मानि थाखाय जानानै फैदों होननानै बुङोब्ला जोङो सोलोंथाइनि ओ सोलोंथाइ नि थाखाय जानानै फैदों होननानै जों बुंनो हागोन आरो समाजनि सोलायनाया जाहैबाय ओरैबायदि समाज सोलायो जे माने जाय मोनसे गामियाव गोरों सुबुंफोर थायोबा बैफोर मा होनदों बैफोरनि माखासे इयुन जोलैफोरख एबा इयुन जेनेरेशनफोरखौ लानानै बिसोरो मा होनो लेखानि एबा माबा मोन थिनि नलेजसो होयो आरोना जाय मा होनो जोङो लेखा फरायोब्ला जों हा मा मुलाम्फा जायो एबा जोङो लेखा रोङाब्ला जोंहा मा खहा जायो बेफोरनि सोमोन्दै गु फोरमायना होनो हायो आरो ना गोरलैयैनो मानो होननानै बुङोब्ला बिसोरा मोजांसो मोजां मा होनो सोलोंथाइ लानानै एबा मोजां खल गियान बिसिनि मा होनो आ साफि होनानै लाना लानायनि नि जाउनाव बिसोरो मा होनदों गुबुननिसिसिम फोरमायना होनो हादों जायनि थाखाय एह मा होनो मोनसे समाजा सोलायायो आरोना जेनेबा जोङो बुंनो हागोन जेनेबा जों लेखा फरायनानै जोंहा मोजां मोजां मोजां जोंहा का कम कम्पानिफ्राव जों साख्रि मा होनो जोङो प्राइभेटफ्राव जोङो साख्रि माया लानो हायो एबा जोङो मोजां मोजां पसआव जोङो मा होनो ओ खामानि मोननो हायो बेफोरबायदिखौ जों बुंनो हागोन आरो लोगोसे बेजोंनो लोगोसे दंबावो जोङो लेखा फरायनानै जोङो माखासे गिदिर गिदिर जोङो साख्रिफोर जोङो मा होनो ओ मोनहैयो एबा जोङो लानो हायो जेरैहाय जोङो ए पि ए इउ पि एस सि आरो बिदिनो गोबां इन्जिनियारिं आरो डक्टर बेफोरबाय दि जाहैयो होननानै जों मिथिनो हायो आरोना नोंथां जेनेबा सासे सासे मा होनो समाज सिबियारिया मा होनदों बेखौल' मा होनो फोरमायगोन दि मा होननानै बुङो बेयाव मा होनो मोनसे जोंनि समाजा एबा जोंनि सुबुङा एबा जोंनि जोंनि मा फोलेरफ्रा माबोरै जोङो जोंनियाव मा होनो लेखा रोंगोन बेनि सो सोमोन्दै बिसोरोनो फोरमायना होगोन एबा बिमा बिफानियाव मा होनो ओ उम उम एवारनेस होगोन आरो ना जाय बिनि मा होनो जाय जोंनि सोलोंथाइ खौ जोंहा लाथारनांगौ बेफोरबायदि खालामनानै होगोन आरोना सोलोंथाइ लानायनि गेजेर जायजों जोंहा जोंनि जिउनि एबा जोंनि संसार जोंनि जि जिउ खौ दैदेनलांनायाव जोंहा गोरलै जानानै फैदों होननानैबो आं बुंनो हागोन जोंहा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों जोंहा गोबां मा होनो फालांगियारि जोङो मावनो हायो आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा माखासे दखान बाजारफ्राव जोङो मा होनो दखानफोर होनानै जानो हायो आरो नोङो दुरदर गुबुन गुबुन जायगायावबो जों बेरायनानै एबा दा जोंहा मा होनो बेरायनायनि गेजेरजोंबो जोंहा माखासे रां आरजिनो हायो बेफोरबायदि जानानै फैयो आरो ना नोंथां आरो बिदिनो गोबां दंबावो प्राइभेट कम्पानिफ्राव जोङो सासे मेनेजार सासे मा होनो सासे मा होनो माबा मोनसे एनै पस्ट लानानै जोङो मा होनो जोंनि जिउखौ दैदेनलांनो हायो होननानै आं बुंनो हागोन आरो ना जोङो सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजोंसो जोंहा गोथौ गियान एबा मा होनो गोथौ गियानजों लोगोसे गोथां गोथौ आखल आखु जोङो सोरजिनो हायो होननानै जों बुंनो हायो बा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजोंसो जोंहा मा होनो समाजनि मानसिफोरजों एबा गुबुनजों माबायदि लानांगौ रायज्लायनांगौ माबादि सोमोन्दो लाखिनांगौ बेफोरनि सोमोन्दै जों मोनथि नो हायो आरोना नोंथां आरो सोंलों थाया जोंनि जोंनि दानि मुगायाव जोबोद गोनांथार होननानै बुङो बुंनो बुङोब्ला गाज्रि नङा आरोना नोंथां मा होनो सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों जोंहा जोंनि माखासे मा होनो मोननांगौ मोन्थायफोरखौ जों मोननो हादों आरो जोंनि
माखासेखौ जों
नायफ्राव जोंहा लासै लासैनो गोमालांनो हमदों आरो मा होनो गोनोखोआरि मुगायाव जोंहा लासै लासैनो जौगाबोनो हमदों बेखौ जोङो बुंनो हायो आरो बिदिनो दंबावो मेरला जोङो बुंनो हागोन जेनेबा समाजा समाज मोनसे समाज मोनसेया मोजां जानो थाखाय मा होनदों बै मा बै समाजनि सुबुंफोरा मा होनदों गिबियैनो लेखा गोरों एबा सासे मोजां सुबुं जाग्रोनांगोन अब्लासो मा होनदों मोनसे समाजा फोसा मा होनो फोसाबगोन एबा मा होनदों होम एबा मोजां जागोन होननानै जों बुंनो हायो आरोना नोंथां आरो आं बुङो बुंबावगोन समाज मोनसेया मोजां जायोब्ला एबा गामिया मोजां जायोब्ला जोंहा मोनसे जिल्लाया मोजां जागोन मोनसे जिल्लाया मोजां जायोबा जोंहा हादर एबा बुहुमानो मोजां जागोन होननानै जों बुंनो हायो आरोना लेखा रोङोब्ला जोङो गुबुन गुबुन हादोरफ्रावबो जोङो थांनानै बेरायनानै जोङो फैनानै एबा बिसोरनि माखासे जाखिनि रोंगौथि एबा जाखिनि मोनथियै माखासे आरो धोरोम आसार खान्थि बैफोरखौ मोनथिनानै जोंनि गेजेराव जोङो फोरमायनो हागोन एबा फोरोंफैनो हागोन आरो ना जों लेखा लेखा फरायबा जोङो माखासे जोंहा भकेसनेल इडुकेसन होनो जायखौ जोङो आखाइनि हाबा मावनाय बेफोरखौ जोङो सोलोंनो हायो आरोना नोंथां बे बेफोरनि गेजेर जों जोङो मोजां जोंनि जिउनि जिउखौ दैदेनलाङो होननानै आं सानो आरोना नोंथां दाथ' समाबो जाबाय नोंथां जानाया आरो नोंथांजों इयुनाव लोगो मोनगोन होननानै आङो आसा खालामनाय थाबाय आरो नोंथां
औ नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथां अब्ला जों दोन्थ'लायसै ना
बिदिबालाय